औ ओ गोजोन फुंबिलि औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ ओनोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं खल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो औवा दंफां बा बिदिनो बायदिसिना दंफांफोरनि सोमोन्दै दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ दा बिदिब्ला ओ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे जोंनि बे औवा दंफांफोरा बा गासैबो दंफाङानो जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो होनबा औवा दंफांफोरनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो हागोन
औ नोंथां आं जाखिनि मिथिगौ बे खिनिखौ नोंथांनो फोरमायनो हागोन
औ
जोङो औवानिफ्राय मा मा बानायो होनबा जोंनो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिमहालागै जोंनो ओ दंफांफोरखौ जोंनो नांगौ जेरैहाय जोङो बेनि गेजेरावनो मख'नो हायो औवाखौ जोङो औवाखौहाय जोंनो जेरैहाय जोङो न' लुनो थानो थाखाय न' लुनो थाखाय जोंनो औवा खौ नांगौ नङा होमबा नोंथां जोङो गोदोनि दिनाव थ' जोङो औवाजोंनो औ हानि न' लुनानैहाय लायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' ओ गोबां जौगाबाय जेरैहाय अन्थाइ बाला सिमेन्ट इद इता आरि बाहायनानैहाय नुनो हमबाय नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो औवाजोंनो न' लुनानैहाय थायोमोन आरो बेबायदिनो
औ
जोङो बाहायो जेरैहाय खुन्था महरैबो बाहायो आरो जोङो बेरा आरो औवाजोंनो आरो बेफोर बेरा बा खामिफोरखौ जोंनो खानो थाखाय जोङो बे
औवानिनो आरं जिरनाय जायो आरो औ औ
आरो बेबायदिनो जोङो लामा आरिफोराव बेरा होनोब्लाबो बे औवाजों आरो बे बेजों लोगोसेनो औवाया जेरावहाय बेनि मेवाखौ जों जोङो बेखौहाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय जोंनि जेरै बेहाय सानफ्रोमबोनि बाहायजाबाय थानाय नांगौ जानाय
औ।
हैजों जेरै
औ।
ओ जेखाइ खबाय बेफोरखौ जोङो बे औवा निफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेजों लोगोसेनो जेरैहाय जोङो हिसा दायो नङा होमबा नोंथां? बे हिसान दानायावबो औ खनसा बा बालेब बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां। आरो
औ।
जेरैहाय जोंनि बर'फोरनि ओ बैसागु बैसागु फोरबो रंजानाय औ बेफोरखौहाय
बा सिफुंबो बानायनाय जायो आरो औ।
बेफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोङो औवाखौ गोबां खामानियाव बा आयदा आरो नोंथां आरो जोङो औवानिफ्रायनो जग्रा आरांगा बा बेफोरखौहाय जोङो बानायनो हायो आरो। नोंथां।
औ औ आरो ओ बेनि गेजेरजों जेनेबा मुरा मुरा हेबनायखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथा बेनि गेजेरावनो जेरै जोङो ना गुरो नालाय।
औ।
जेखाय
नों-नोंथांनिया एसे नांथाबाय थादो नोंथां।
खोनादोना नोंथाङा?
जेरैहाय जोङो औ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना? जेरैहाय जोङो खबाय खबायफोरखौबो जोङो औ। खबाइ खबाइ आरिफोरखौबो जोङो औवाजोंनो हेबनानैहाय बानायो। जोङो बेखौ खाथि फिसा फिसा देरनानैहाय हेबनानै बानायो आरो। आरो बेनि गेजेरावनो सेन दङ आरो खखा दङ बेफोरखो जोङो गासि खौबो औवा दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
आरो जेब्ला जोंनि ओ जेरै बर'नि नियम खान्थि बायदियैहाय जोङो
औ।
ओ सासे मानसिया जुदि थैयोब्लाथाय बे मानसिखौहाय जोङो सावनो थाखाय औवा बा दंफां बेफोरजों सावनाय जायो आरो नोंथां।
अ औ।
औ आरो बेनि उनावहाय जोङो जे हाबा खुङो बे हाबाफोरावबो जोङो दानियाथ' बेबायदिनो जि आरो सोंनानैहाय साजायो नालाय बेफोर साजायनायावबो जोङो बे औवानि गोनांथि जायो आरो नोंथां जोङो औवानि खुन्थि खुन्था गायनानैहाय बेफोरबायादिनो जोङो साजायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बेबादिनो आरो जोंनो ओ जोङो दंफां गोजौनि जायखिजाया फिथाइयारि बा मायबा मोनसे बेसादखौ जोङो हाननो थाखायबो बे औवाखौहाय जोङो दान्दा महरै बाहायो आरो आरो बेबायदिनो जि आरि लामनायावबो जोङो सुनानै लामनो थाखाय बे औवाखौ जोङो बेफोरबायदिनो खानानै लायो आरो नोंथां बेफोरावबो जोंनि गोबां खामानियाव हो आरो
औ औ
नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन ना जेरैहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा रोखोमै बा अबाव अबाव बाहायनाय नुयो औवाफोरखौ नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन ना?
दायो नोंथाङा जाखिनि बुंबाय जोंनियाथ' बेफोरबायदियानो एखे ओ मा होनो औवाखौ जोङो माने मोनसे रोखोमाव बाहायनायखौ आं नुनो मोनबावो जाहाथे बे औवाखौ खौ मा होनो औवानिफ्राय जोङो मा लेखा बिलाइ दिहुननाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेनिफ्राय बे औवाखौनो जोङो मा आ बेफोरबायदिनो दानियाथ' गोबां गोजौ गोजौ थाला थाला न' लुयो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ
औ बेफोरावबो जोङो बेहाय मा खुन्था महरै थुखथाना दोननायखौ जोङो बा खुरथथाना दोननानै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो औ बेनि गेजेरजों औवा दंफांखौथ' नोंथाङा गोबाङैनो फोरमायबाय जोंङो नोंथाङा जेरै फोरमायनायाव जोंबो बेफोरबायदियैनो बाहाय यो बेनिफ्राय जोङो दंफां होनोब्ला बेहाय गोबां दंफांफोरानो गोलैयो नङा होमबा नोंथां जेरै गाम्बारि खोदोम थाइजौ बेफोरबाय बिदिनो सिगुन साल गोबां दंफां बा बेसेन गोसा गोसा दंफांफोर बो दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बे दंफांफोरनिफ्राय जोङो मा गोबां रोखोमनि ओ जाग्रा फिथाइफोरनि अनगायैबो जोङो मा बेहाय गोबां रोखोमनि बेसादफोरबो बानाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ दंफां होनोब्ला जोङो मा दंफांफोरनिफ्राय जेरै गामबारि दंफांफोरनिफ्राय जोङो मा खाम फ्लाय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो ओ बिदिनो देक्क बेन्स बेफोरबायदि माने बानायनायखौबो जों नुनो मोनो लोगोसेनो बेहाय खिर खि बा नायब्लां हाबलां जे बुङो औ बेफोरखौ बा-बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। औ गोबां आरो जोंनि बे ओ न' लुनायाव औवाखौथ' नांखागो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मा दं फांनि मा ओ काट बा केन्सि बेफोरबायदि बानायनानै जोङो न' लुनायखौबो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनिफ्राय जोङो बे औवा बा दंफांफोरखौ जों बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मा ओ गोबां ओ बे मा बन रोखोमैबो जोङो मा संनाय खावनायावबो जोङो मा बाहायनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
ओ दा ओ बेबायदिनो जोङो मा दंफां लाइ दंफांनिफ्राय जोङो मा बै बेसेन गोसा दंफां जि बुंबाय जों जायखौ बेफोरखौबो जोङो फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो बिनिफ्रायबो जोङो न'खरखौ खुंनो हायो। बेनिफ्राय जोङो औवाफोरनिफ्रायबो जोङो मा औवाफोरखौ फाननानैबो जोङो मा रां खामायनो हायो बा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो न'खरफोरखौ मा खुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ
आरो जोङो दंफांनिफ्राय जेरै बर'नि दामजु जेरैहाय खाम आरो
औ औ।
औ जेरैहाय खाम औ सेरजा आरो जेरैहाय हारमुनियाम बेफोर खौहाय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ। ओ दा बेनिफ्रायनो जों दंफांनिफ्राय आरो गोबां रोखोम बानायनो हाबावो जेरै ओ आलना बा ओ बेफोरबायदिनो ओ आलमारि बा बेफोरबायदिनो जोङो मा ओ बिसना बा फालें ओ बेनिफ्राय आ-आरांगा बेफोरखौ जोङो मा बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। रो नङा होमबा नोंथां? गोबां दंफां लाइफां दं ओ जेरै जोंनो फिथाइ जानायाव होयो नङा होमबा?
औ
औ बेफोर जाबाय थाइजौ खान्थाल ओ बिदिनो लि थुगु, लिसु, नालेंखर, गय ओ जोङो मा गोबां रोख खोमनि मा दंफांनिफ्रायबो जोङो मा फिथाइफोर बेफोरबायदि जामुंफोरखौ जोङो मोनजायो आरो।
औ नंगौ।
औ ओ दा बिदिब्ला जोंना ओ समाबो जाबाय नोंथां जोङो सम मिलायोब्ला उनफोराव ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन उनाव।
दा जों बिदिब्ला दोनथ'नोसै। गोजोननाय मोन्दों।
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोन्दों।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जों दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोनथों।